हेल'
औ हेल मोनाबिलिनि खुलुमनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
खुलुमबाय आंबो।
नोंथाङालाय मा खालामदों दालाय नोंथाङा? अ जामोन जाबाय नोंथाङा?
मोनानि जानायखौ आं जाबाय।
आंना ओम। ‌आंना जाथ'आखै र' नोंथां। आंना जानाया ख जाथ'वाखैनो माने संथ'वाखै संनाया जा आखै नोंथां संबायदों। आइआ संबायदों। मोनाखै दिनै रुटि-रुटिसो जानो नागिरदों नोंथां रुटि दिनै ओंखाम जाया आरो। दिनै रुटि जागोन। नोंथाङालाय मा मा जाखो?
आं जाबाय ओंखाम जाबाय दालि जाबाय। बेनिफ्राय ओमफ्राय पथल गोरान एवनाय जाबाय। बेनो आरो। ओमफ्राय दै लोंबाय।
दा नो नोंथाङा बागुरुम्बा दोहौनि नाम खोनादों नामा?
अ बागुमबा दोहौआथ' हेल' हेल'।
अ खोनादों। बुं बुं हेल' हेल'।
हेल हेल अ हेल' हेल'। खोनादों नोंथां खोनादों औ बागुरुमबा दोहौ आथ' बेयाव ख म खोनाबानो आं गामहैदों आरो बागुरुमबा दोहौवा
औ नोंथां नोंथाङाबो बेयाव बा नोंथाङाबो बाहागो लादोंमोन बिदिब्ला। आंबो आंबो बाहागो लादोंमोन। बागुरुम्बा दोहौआव।
अ।
बेनिफ्राय नोंथाङाथ' मिथिगौ जोंनि बागुरुम्बानि सोमोन्दै औ नोंथां नोंथांथ' मिथियो बागुरुम्बानि सोमोन्दै
औ बागुरा
आंबो आंबो थांदोंमोन माने माने बागुरुम्बाया मा नोंथाङाथ' मिथियो मोनसे जोंनि बर'फोरनि ओ
थांदोंमोन नामा बेयाव गुवाहाटियाव जाहैदोंमोन गुवाहाटियाव
बे औ माने नोंथाङाथ' मिथिगौ ना बागुरुमबा बागुरुम्बाया माबायदि
नाथाय नों सिरि मोसानाय
म अ सिखिरि मोसानायनानै जायखौ बुंनाय जायो इंराजियाव बुंनाय जायो बाटारफ्लाइ दान्स होननानै ओ बेयो मोनसे खेराइनि मोनसे
बे मोनसे खेराइनि मोनसे बाहागो आरो ना
हेलौ नंग नंग खोनादों खोनादों नों हेलौ
नोंथां मिनिथिं बे बागुरुम्बाया अ नोंसाथ' मिथिगौ माने बागुरुम्बा खेवनि मोनसे बाहागो
नोंगो नोंगो नोंगो मिथिगो मिथिगो नोंथां हेल' खोनादों नोंथां खोनादों दे
थिगौ ना
मिथिगो मिथिगो मिथिगो नोंथां ओम
मफ्राथ' मिथिगौ बे के बेदिनो आरो बे जोंनि ट्रेडिसनेल डान्स होननानै बुंनाय जायो।
बेनिफ्राय बेयाव जों अ जोङो जों थांनाय जानुवारि दानाव थांनाय जानुवारि दानाव जों मोनसे गेदेर रेकर्ड खालाम
गुवाहाटियावबो जाहै दे नंगोन नंगोन रेकर्ड ओम ओम
औ गुवाहाटीआव जादोंमोन बागुरा होनोमबाद बाबुरुमबा दोहौ महरै मुं मोनबाय बेयो। औ
नंगौ नोंगौ मोनदो मोनदों बेयाव आरो पसिस हाजारबो होलायदो ना सरकारा बेखौ नोंथाङा मोनदों ना पसिस हाजारखो? हेलौ
औ मोननायाथ' मोनदोंमोन बेनिफ्राय अ बेनिफ्राय माबा औ
उम
बे बागुरुमबा दोहौ ने ओ गासै
उम उम
जि रोजा जि रोजा महरगिरिफोरा मोसादोंमोन।
अ नंगौ नोंगौ मोसादो आरो दामनाय देनाया एक हाजार जादों आरो।
दाम अ सेे रोजा दाम दामगिरि फोर दंमोन आरो खाम दामनाय सिफुं दामनाय सेरजा दामनाय गुबुन गुबुन
ओम नंगो नंगो
आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थांदोंमोन मानसिफोरा।
नंगौ नंगौ आसामनावल' नङा, नोंथां नेपालनिबो फैदोंमोन। ओ नेपाल होदो आं आंनि आंनि जिङावनो नेपाल दंमोन नोंथां सेरजा दामनाय नेपाल, नेपालि उम उम ओ नेपालि।
सानैसो आरो सानैसो गुबुन गुबुन जायगानिबो फैदोंमोन। नाथाय मेइनलि माने बांसिन बांसिन बैसागु बांसिन आसामनिमोन आरो।
नोंगो उम आसामनिनो बांसिनानो। आसामनिनो जाहैबाय बर' हारिनि जाहैबाय नालाय, आसामावनो गोबां बर' हारि दोंना।
उम, बेनिफ्राय बेयाव थांनानै जों गो-गोबां मानसि लोगो मोनबाय बेलेग बेलेग मानसि।
औ नंगौ नंगौ उम।
माने जों गोदान गोदान मान सिफोरजों मोगा मोगि जानो मोनदों, बेनो। ओमफ्राय जों हारिनि मुङै मोनसे गेदेर
उम
गेदेर ओ जारिमिन महरै जों
उम
मोनसे मुंदांखा मोनसे इभेन्ट खालामनो हाबाय आरो।
नोंगो नोंगो।
उम
मानाव मानाव गेदेर नरेन्द्र मदिआबो फैदोना, बेयाव नोंथां। नरेन्द्र मदिया। उम नरेन्द्र मदि फैदों, बिथाङा फैदोंमोन। बिथांदो मोगा मोगि जानो हागोन हाना बिराद गोजोननाय मोनदों आरो।
औ आंबो आंबो गोजोननाय मोनदों बेनिफ्राय आरो गासैबो जेसेबां महरगिरि माने एक्टर, एक्ट्रिस माने फावखुंगुर फावखुंग्रिफोर दं बिसोरखौबो लोगो मोन्दोंमोन बेयाव।
अ उम मोनदो मोनदों दामगिरि गेदेमा ओ गेदे गेदे दामगिरिफोरखोबो लोगो मोनदों आरो नोंथां। आंनि जिङावनो दंमोन गेदेर गेदेर
बेयाव जोंनि माबाल' जायाखै आरो माने ओ जारिमिननि गेदेर जारिमिन मुंदांखा रेकर्डल' जायाखै बेयाव। जोंनि माबाबो जादों गावसोरनि गावसोरनि
उम माने बावनो हायि जारिमिन जानानै था-था-थागोन आरो फिउसाराव।
अ बे बेबायदि जानो थागोन आरो जों गावसोरनि औ गावसोरनि जों टेलेन्टफोरखौबो देखायनो हादों।
औ।
गुबुन गुबुन मानसिनो आरो बेयाव
उम
जोंनि
उम।
नलेजखौ फावबो चेन्ज खालामनाय जादों आरमाने सोलायनाय जादों जोंनि रोंगौथिफोरखौ जेरै सेरजा दामगिरिया सिफुं दामनायजों रायलायनानै बुंदों माबायदि दामो ओ आंनोबो एसे फोरों बेबायदि आरो सिफुं दामनाय आरो सेरजा दामनायनिफ्राय आंनोबो फोरोंलायो एसे माबायदि दामो। बेबायदियैनो जों माने गावसोरनि बेखौ जों सोलायलायनाय जादों आरो माने आंनि रोंनायखौ नोंनो हाय नोंनि रोंनायखौ आं लाबाय बेबायदि एक्सेन्ज खालामनाय जादों आरोना बेखायनो बिदि गेदेर गेदेर माबाफोरखौ फुफुंथिंनाया मोजां जायो आरो माने माने गुबुन दाब दाब जायगा जायगानिफ्राय मानसि फैनानै दाब दाब जायगानिफ्राय मानसि फैनानै माबानाय जायो सोलाय लायनाय जायो आरो गावसोरनि माबाफोरखौ रोंगौथिफोरखौ
गोबां गोबां दामगिरिगिरि नुदा नुनानै नुना गोजोननाय मोनदों आरो बै सानखालि गोबां जायगानिफ्राय फैनाय
बेनिफ्राय आरो माला जोंथ' बे समाव माबायाव दंमोन गुवाहाटियाव दंमोन बेनिफ्राय मागो दमासिखौथ' मागो दमासिखौ बे समावथ' मागो दमासि जादोंमोन
अ मागो दमासि मोनजा एबारनि मागो एबारनि मागो दमासिखो मोनजायासै उवाल रेर्कद खाम माबानि थाखाय बागुरुम्बा दौहोनि थाखाय नुदो नुदो फैगौ फैबा हबाय
नाथाय जों नंङा माने जों हारिनि
जेबो नंङा फैगौआव फैबायदों आरो जोब बे थैनो रोंङि हारिमु जाहैबायनाा मागोआ ए जेबो नंङा फैगौ बाराव मोजां जागोन
जों गावसोरनि हारिनि थाखाय बेखिखौ खालामनो हायो आरो ना
अ बेखिनिखौ सेक्रिफाइस खालामनो हायो आरो हानांगौ मान हानांगौ नोना आरो उम उ उ
फै थागोन थांबाय थागोन
अ अ सोरबाथ‌'आरो थैनो रोंङा बुस्थु फैबाय थागोननि फैबाय थानाय फोरबो मालाबाजोबनो थाङै फोरबो
हारिनि मुंङाव बेफोरफोरखौ खालामथारनांगोन आरो
अ हारिनि मुंङाव सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन आरो नोंथां अब्लासो हारिया जौगायो
अ बेथ' आरो बारा गेदेर माबाबो नंङा गुबुनफोरा बेसेबां गावसोरनि बेसेबां माबा खालामदों
ओम जेरै बिहु बिहुफोरखौ अदेग हामदो बिदि आरो बेफोरफोरखौ अरखौ होनाननायाव
ओमफ्राय नोंथां नोंथांजों रायजलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय आं औ
अ आंबो आंबो नों गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
जों इयुनावबो बेबायदिनो रायलायबाय थागोन
अ जागोन नोथां रायलायगोन दे उनाव जागोन दे ने दे